हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांनियाव बर'नि दोरोंङारि जानायफोरखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथांङा सम होनो हागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां
औ अब्ला जों सावरायनोसै नंङा होमबा? बर' बर'नि दोरोंङारि जानाय होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ नंङा होमबा बर'फ्रा ओंखाम जानानैनो दिनै जिउ खुंङो जों बर'फोरा ओंखामजों लोगोसे गोबां ओंख्रिबो जायो नंङा होमबा ओजों ओंखामल'थ' जाना थांना थाया। ओंखामजों लोगोसे जों दोरोंङारि ओंख्रि होननानै बुंङो अब्ला जोंङो अनलाजों दाउजों बिदिनो नाफाम लोगोसे नारजिजों अमाजों जायो नंङा होनबा लोगोसे जों अनला जेरै अनलाजों जोंङो मैथ्रु मैथ्रु बिलाइनिबो अनला जायो जों सम सम। बिनिफ्राय जोंङो मुला बिलाइनि अनलाखौ जोंङो जेरै नाजों संना जायोब्ला जोबोर गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां? थिग बिदिनो जोंङो ओंख्रि होननानै बुंङोब जोंङो सबायजों बै साम'जों जायो जों नंङा होमबा बिदिनो जों बर'फ्रा गोबां ओंखामजों लोगोसे गोबां दोरोङारि ओंख्रि जायो। जेरै जोंङो साम'खौ जों गिबियावनो जानोब्ला जोंङो दैमा दैसा बा हा फोथार माबानिफ्राय दुब्लिनिफ्राय लाना फैनानै जों बेखौ साम'खौ जोंङो जेरै सोमना दोनो सानसेबा साननै बिनि उनाव जोङो बेखौ साफा खालामनानै लायो नङा होनबा नोंथां? थिग बिदिनो जोङो ओ जेरै सानजौफु जागोनबा जोंङो मोनाबिलियाव जोङो फुं मोनाबिलियाव बा फुंबिलियाव जोंङो ओ सबायाइखौ जों सोमनानै लाग्रोयो नंङा होमबा? थिग बिदिनो जोङो साम'खौ साफा खामखांनायनि उनाव जों साम'नि खिथुखौ दानस'नानै लायो। बिनिफ्राय जोङो खुगाखौ एरख'यो नङा होमबा औ बिनिफ्राय जोङो खौ मोजाङै ओ ब्रैजिबा मिनिट बा ब्रैजि मिनिटसो जों मोजाङै एवना लानानै बेखौ जोङो सबायखौबो एवफ्रामना लानानै जोङो लुलानानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो ब्रैजि बा थामजि मिनिटनि उनाव जों बेखौ बोखांनानैनो जानो हा हायो आरो जोङो अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों जे नोंथांमोननि बै खारै अनलाखौ बोरैहाय संनाय जायो? अनला
औ औ नंगौ नोंथां फोरमायनानै होनिसै आं बिदिब्ला जोंनो अनला ओंख्रि जानोबा जोङो सिगाङावनो खारै आरो माइरंनि गोनांथि जायोना नों खारैखौ जोङो हो स'बाइखौ मारा होखांनायनि उनाव स'बाया थानाय बैयो फलथा एबा मा बेफोरखौ जोङो सावनानै लायो आरोना नोंथां। सावनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बे हाथ'फ्ला जानायखौ सानसे एबा साननै दोननानै बे हा हाथ'फ्लाखौ जोङो दै इसे एसे सारस्रो सारस्रो नानानै लायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोङो लादु बादि गिदिर गिदिर खालामनानै दोनो आरोना नोंथां। बेखौ जोङो रानजासिम फोराननाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बेफोरखौ प्लास्टिकफ्राव मोजाङै खाथेनानै गोबाव थांनायनि थाखाय दोनो आरो नङाबा बाख्रि दांगलफ्राव बस्था रस होनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो अनला ओंख्रि जानायनि सिगां बे खौ नालेंखर खलथा एबा सादानिफोरखौ लानानै लानानै बे खारै लादुखौ जोङो सिफ्रुनानै दै इसे होनानै फस'रनानै लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ
बेनि उनाव जोङो अनला ओंख्रि जानोबा जोङो अनलाखौथ' अनलाजों दाउजोंबो जाजायो अनलाखौ मेवाइजोंबो जायो आरोना नोंथां होमबा आं अनलाजों दावउजोंखौ खोन्थासै आरो ना नोंथां जोङो अनलाखौ जानायनि सिगां अनलाखौ आदा घनटा सो एबा एक घन्टासो सिगां जोङो माइरखौ सोमनानै दोनग्रो खुरैसे एबा खुरैनै नों बिसिबां बुरजा संगोन बिबायदि सोमनानै दोनो आरोना जोङो माइरंखौ बेनि उनाव जोङो सोमखांनायनि उनाव एक घन्टा एबा आधा घन्टासो सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै दैखौ सर' होनानै दोननाय जायो आरोना दस मिनिटसो बिनि उनाव जोङो मोजाङै बेखौ माने सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ उवालाव गाहेनफोरजों देनानै लानाय जायो आरोना नोंथां देनानै ला खानायनि उनाव जोङो दाउजों जायोब्ला जेरै दाउफोरखौ सिथारनानै लागोरो सिथारनानै लानानै जोङो बिखौ थाव होनानै सामब्राम, पियास, बानलु बेफोरबायदि होनानै मोजां एव फ्रामनानै आरो सामब्राम गुफुर बायदिसिना जेरै मस्ला मस्लि जिरा जेरै लं, हाइजें, सामब्रां गुफुर बेफोरबायदिखौ देनानै लानानै जोङो दाउ एवनायावनो होनाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो दाउ एवखांनानै दसे गोबाव दाव खौ एवफ्रामखांनायनि उनाव जोङो बाहाय दै होनानै लानाय जायो आरोना बुरजानो दैखौ जोङो एसे बुरजा खांनायनि उनाव जोङो गोदौबाय थाहोनानै बेखौ ग्लाब ग्लाब गोदौबाय थाखानानै जोङो बै देनानै लानाय माइरं अन गुन्दैखौ जोङो दैजोंबो लागायनानै हरजायो आरो नङाबा फ्रि फ्रि सारनानैबो हरजायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो गोदौबाय थानायावनो जोङो बे अन गुन्दैखौ हरनानै बेखौ एरबाय थानाय जायो आरोना नोंथां एरमार जाहाथे बियो गोदोआ एबा अनलाया खामथाबा आरो एसे गोदौखांनायनि उनाव जोङो बे खारै फसरना लानायखौ जेसेबां बुरजा अनला संदों जेसेबां गोनांथि जेनेबा बे अनलायाव बिसेबां होनांगौ बेफोरबादि खोस्लिसे एबा खस्लिनै जोङो खारैखौ होनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो खारै होनाय लोगो लोगो इसे गोजा जाबोनाय नुयो आ आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो संख्रिफोरखौ नायो आरो संख्रिफोरखौ नांनाय जायोब्ला संख्रिफोरखौ नांखांनायनि उनाव जोङो गोजां बोथोर बोथोरफोराव सङोब्ला जोङो गोथाव मोदोमनायनि थाखाय अनलाया एबा ओंख्रिया गोथाव जानायनि थाखाय जोङो माखासे दुन्दियाफोर होनाय जायो आरोना जेरै गोलोम बोथोरफ्राव दुन्दिया मोनैनि थाखाय जोङो गंगार दुन्दिया होनो बेखौ बो होनाय जायो आरो ना नोंथां बेबाददिनो जोंनिथिं अनला ओंख्रिखौ जायो आरो ना नोंथां औ नोंथां औ नंगौ नोंथां औ
औ जोंनि साइडआवबो बिदिनो जेनेबा औ जोंनि सायदावबो बिदिनो जेनेबा जों औ अनलाखौ जेनेबा नोंथाङा जेरैबायसा बुंलांबाय बिदिनो जोंनि दोरोङारि जानायाथ जोङो गोबां फोर गोसौ गासैथिंबो गोरोबफ्लेयनाय नङा होमबा नोंथां जोङो आरो जोङो बिदिनो जों आथिखालाव जोङो गोबाङानो जुदि अनलाखौ बेखौ जोङो मुला अनला सङोबा खायफा जोङो थाव होआलासिनोबो एसे संनानै जायो नङा होमबा? थिग बिदिनो जों अनलाखौ जों थाइगिर थाइगिरनि अनलाबो जायो नङा होमबा? जायखौ जोङो थाइगिरजों जोंबा ना फिसा होफानानै जोङो अनला खालामनानै जायो आरो जों थालिरखौथ' जोङो खारैखौथ' जों गिबियावनो जों खारै होननानै बुङोब्ला जोङो खारैखौ जों थालिर फस्लानिफ्रायनो मोनो नङा होमबा नोंथां थालिर फस्ला सिथ्लाखौ जों सावनानै जोङो बे जाय हांगार मोनो बे हांगारानो जोंनि थाखाय खारै जायो नङा होमबा
औ औ जोंनि ओनसोलथिं औ जोंनि ओनसोलथिंनि बे खारैखौ बे औ
साबाखौ स बेसर साबाखौबो सावनानै खारै बनायो नङा होमबा आरो बिदिनो सबाइनि बे साबाखौबो आरो सिबिंनि साबाफोरखौबो जोङो सावनानै खारै बानायनायखौ जोङो आथिखालाव नुयोनोसै आरो गोदोथ' जोंनि न'राव जोङो थालिर बेखौनो जोङो बांसिन बाहायनाय जायो आरो दा बो जोंनि न'खराव जोङो थालिरनि जों खारैखौ सो जों बांसिन जानाय जायो आरो। औ बिदि जोङो जेनेबा आरो नारजि अमा औ नार्जि अमाखौ नोंथांमोननि साय बोरैहाय बानायनानै जायो?
औ जोंनिथिं नारजि अमाखौ जानोबा सिगां जोङो नारजिफोरखौ लानानै मोजाङै सुनानै लानानै एबा फुङाव जागोनबा हरफ्राव मोजाङै सोबनानै दोनगोरो आरोना नोंथां। हरसे बेनि उनाव जोङो फुङाव जानोबा बेखौ बथल मोनसे लानानै बाहाय मोजाङै सुखांनानै लानानै मोनायाव सोमना दोननाय दैफोरखौ गारनानै जोङो मोनसे बरथनाव आरोबाव खारै होनानै बेखौ दसे रुगोनानै लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव खारै बे नारजि जिया रुइनाय बाददि जायोब्ला जों बेखौ मोजाङै दालि खाथाफोरजों जोङो सानानै लानाय जायो आरो। नोंथां सानानै लाखांनायनि उनाव जोङो अमाफोरजों जानोबा जेरै मोनसे सारायावजोङो माने अमाखौ मोजाङै थाव बायसिना होनानै एवफ्रामनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां बेनि उनाव एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव जोङो नारजिफोरखौ बे नारजि सानानै लानायखौ मोजां ङै गेब्ले गेब्लेजोबबा बेखौ जोङो होसननाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो नारजिजों अमाजों खौ संनाय जायो।
नंगौ नोंथांमोननि बुंनाय बायसानो जोंनि साइडआवबो आथिखालाव जोङो नारजिखौ गिबियावनो जों सोमनानै मोजां सा फा खामनानै गोखा रसखौ जोङो सेबगारनानै गारो नङा होमबा? जाय गोसोम गेले गेले बेखौ जोङो फसरग्रोनानै गारनाय जायो बिनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ जों एवना लागोन बा दाउ बेदरखौ सोरबा जोंथ' बांसिन बांसिन अमा बेदरजोंसो जायो नारजिखौ नङा होमबा सोरबा बिदिनो जोङो मा होनना बुंगोन बे नारजि अमा बेदरखौ मोजां नांगौ रोखोमनि हालदै संख्रि होनानै बेदरखौ मोनजासिम बा मोनफ्रामनायसिम एवनानै लागोन बेनिफ्राय जोङो गोदौनाय नारजियाव जोङो होलानानै जोङो आरो बेखौ थामजि मिनिट ब्रैजि मिनिटनि उनाव जोङो गोदौनायनि उनाव जों थिखांनानै जानो हायो आरो। बिदि जायोब्ला जों जोबोर खहाब गोनां जायो होननानै जों मि थिगौ नङा होमबा? आरो नारजि अमाया जोंनि एंगारनो हायै। थिग बिदिनो जोंनि साइडावबो बिदिनो नाफाम नाफामखौबो जोङो जायो नोंथां। नाफामाबबो जोबोर गोथाव नाफामखौबो जोङो जेनेबा ओ मा होननानै बुंगोन बै जोङो ना गोरानजोंबो रोसि जाफायो बिदिनो मैथा ओंख्रिफोरावबो जों होलानानै जानो हायो। नङा होमबा बिदिनो नोङो ना थमे टुबफोरावबो दोङो बेफोरखौ होलानानै जोङो नाफाम खौ जोङो मोजाङै रस खालामनानै जानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां जोङो ना गोरानफोरखौ औ
औ ना गोरान बोरैहाय जों नोंसोरनि साइदआव
औ जोंनि जोंनि साइडथिंबो बिदिनो ना गोरानफोरखौ जेरै थास'फोरजोंबो जायो एबा थादुनफोरजोंबो जायो बिदिनो जायो आरोना नोंथां आरोबाव मोनसे ना गोरानफोरा गोबाव दोन जायैनि गुरै जालांनायनि थाखाय जोङो बेखौ ना नाफाम बानायनानै लानाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नाफाम बानायनाय समाव जोङो खुमब्रा बोराय एबा बा थास' बिसं बेफोरखौ होनानै देना लानाय जायो आरोना नोंथां बे लानायनि उनाव जोङो एबा हासुंफ्राव एबा बयामफ्राव मोजाङै मारिनानै दोनो आरोना नोंथां। बेनि उनाव नाफामफोरखौ जायो थास' बिसंजोंबो जायो आरो नङाबा नाफामखौ बिदै जेब जेब खालामनानैबो जानाय जायो आरो। आरोना नोंथां बेबायदि रोखोमै
औ अब्ला जों नोंथांजों दोरोङारि जानायफोरखौ लानानै जों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय अब्ला जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ खौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दे औ औ ओ थांगाबाय थाबायस्रानि आं र'